खोनादों
औ खोनाबाय।
ए ओमफ्राय
मोजां
ए। मा खालामदों।
दङ ओरैजाय दुब्लि बारियाव दंफैयो ना नायफैदों फख्रियाव।
गामोनहाय
ओमफ्राय मा मारै मारै होनदों गाबोनहाय।
गाबोनाय माथो ओरै हजोंनि फैयो।
ओमफ्राय नङा खामानिया मा दहाय मावनांगौमोन ना गामोन मावनांगौमोन।
आं बेखौनो बुजियाखै हरनायखौ ओमफ्राय आंहा आङो बुजिखायनो माबा हरफ्लांला बायो ओमफाय दानहर फिनबाय आङो।
आ आंथ' आं नायनो मोन
आहाबो।
गाबोननि नङामोन मेसेजआ दहायनिसो। गाबोननि नङामोन मिसेजआ दहायनिसोमोन बे।
ए।
नङा।
उम। फुङाव मावला जागोन दे।
फुङावसो मावनांसिगोन।
उम।
बेखौनोथ' गाबोन दुइथायाव मावोबा ओमफ्राय बिसेङाव फैगोन बिसोरलै गाबोननो फैयो होनदोंबा।
उम ना नेक्स्टआव फैगोन गाबोननो फैगोन होनदों।
गामोननो फै फैगोन होनदों दा
उम। जाय जाय सोलाबो बे ओंखारबो। मा
जाहांलायबायलै नोंना नेदा।
मानो खोनायाखै आरो।
मा थाब थाबथा थाबथा थेर फैदों? थेर फैदोंसो।
हा? खोनादों खोनादों दे।
उम।
खोनाबाय।
उम
होम।
आं बाय माबायदि पासतायावसो नायनो मोनो।
आंबो दहाय माबाबासो नायनो मोनदों ओ सारिथाबासो आं गथ'फोरखौ लेखा फोरोंदों मोना दससेनो आजा मोनखौ।
उम।
उम ओमफाय बे
गाबोन दं ओमफाय नोंना?
जाखुम जोबखाबाय जानायाथ'।
उम दाख्लै खावसेल' एवबोदोंमोन जोङो।
उम।
ओमफाय ओरै माबा गेजेरनिखौल' एवबोदोंमोन। आ माखासेयाबो दंखायोमोन हाग्राया दाथ' थ' गोबावबो जाबायना नै अखा गोलैबाय थानो खम जाबाय बे।
जावग्लिनांगौसो सनलानानै बे नै बाव जावग्लिनाया। बिदि सासे सानैजों सेया एवबाय माखासे जावग्लिबाय बिदि खालामनांगोन।
दिबाव‌ जाया ओं ओंखारबोआ बिसोरबो ओंखारबोगोना बोआथाय बिसोरबो ओंखारबोगोना बोआथाय होनदां। आंनियाव बिदिनो खालामनाङो जेनेबा आद बेबायदि नङाबानो जाखाया। एवग्राया एवदो उम। दाखलि
औ। हेल' मोजां खोनायाखैलै हेल'।
हो
मोजां खोनायाखैलै
नों मोजां
थाबथा थुबथा थादों हैओइ नोंनानो थाब थादों
मुलि सारनो होन्दोंमोन होनदां
ओमफाय
ओमफाय सारनाय जायासै सारनाय जायासैगोन ओरै सेर सेरखौ सारना हो नामा होननानै बुंदों ओमफाय गैया माबाखौल थख' थख' दोननानै होननानै थासुमलिखौल' सारनाय जायसै
मुलि सारबाबो जों बिनि बेदरखौनो जागोन फाग्ला
ओम आथ बोसोरसे गाहाम थाङो
निम खौनायाखै नों
औ
नेम खौ नायाखै नामखौ नायाखैनो
ओम ओम
सोरनि नामाव जादों
माया
मानिया
बे रां मोनगोननि नामा
दानिया
ओम
ए जों माबा जों मावनायनिया
ओम
औ आं नाङाखै आदा गोमोरसिंल' खेबदो
माखौ
आदा खेबजादों नों नोंसोर फैबादालाय नोंसोर आदा खामानि मावनो फैबा नङाबा बिबारिबो दंमोन आमफाय गब्लाबो दंमोन आदा गव हारसिंल' लादों नो
ओम
आंथ' जों ओरैबायादिसो मोनबाय जेनेबा जों थाङो फैयो जोंनो मेथाइ जाहोबोयोना हाजिरा बुजायखायोलै आं होननाय बादिसो मोनलायलाङो बोरैबा बा।
ओम आंबो।
उम।
खेबसेखौ नायबावदोब्रा नैबेखौ। ओमफ्राय
गावनो खावसे ना माबा खानो माथो।
खावसेद्राय नङालि।
नङालै अफिसारजों बेजों।
टिन मा दस थ्रसि
अफिसारनि बेजोंब्रा जेनेबा जे मोनो बेखौ फानसै बायदि।
उम। बिदि नङामोनहा दाख्लै खेबसे मोननायाथ' अफिसारनोसो होनाय दस ओमफ्राय माखासे माखासे गाव लाबाय आसिना बेसेबांबाखौ जों मोनबाय।
ओमफ्राय बे लांथ'दों होननायाथ' गैया।
ओ।
लांथ'दों होननायथ' फिनासै दां। लांथ'दों होननाय खौ होफिनासै दां होनदां। फाग्ला आं आं खनसे ज' लेंनानै दाख्लिहायनो माने गोजामा बेसे बां दंबावो बेसेबां गावनि हाबदेरदों बेसेबां बारा माबा जों बेखौ मोनफिननाय होफिननांनाय बेफोरखौ लाय जायोब्रा ना?
औ।
लेदनानैल' दोननानैलाय मा जानो। जोंबो मोनथि नांगोन ना।
उम आंहा बै समावनो लानांगौमोन दाखै समावनो।
नंखागौ गोबाव जाबाय। हेलौ।
जेबो मिथिं रायलाया माया ओमफ्राय खामानि मावनायबाल' दाय जालायसै।
उम। ओंखारलायैनि मायैनि।
उम फाग्लानि मिथिं लाबाय थायाबा मारै ओंखारगोन दे मा मावनांगौ मा मानथिगौमोन दे।
हथानो सोलाबनाया सोलाब बे मोनथियाबो नै जेनेबा गाबोनथ' माबानि मा होनो आमथिसुवानि जालायबायनो माबा मोनसे थाब्रबनो हागौ गाबोन रबारजों हिसाबै बे हारसिं मानसिया ओमफाय बाव फैनो ना
गैनायाथ' गैया आमथिसुयाव
जालाय बायना। एसे गोबावनिफ्राय टारगेट लानाया मोजां जायोब्रा।
उम
हथात खरि नो जोंहासो सोलाबजोबो हयना।
उम
सोलाबाबो सोलाब होयोना जोङो।
उम।
गावदेन सोलाबाबा थाबबावासै दस्रायाव थांबावनोसै जों मावनानै।
उम दाखलिनि बेनिया खौबो जों मावजोबदोंना।
उम नङा मालाबा मालाबाबो।
उम
ओमफ्राय जों-जों मावजोबा दस्राखौ गाव थांबाबो।
ओं ओमफ्राय गावहा सिद दाय जायोना होमबाबो।
उम एसे मावफायाबानो नायसै बे खेबसेखौ मा जाबावो ओमफ्राय बेयाव मोजां जायाबाथाय गैला आरो नङा हेल'।
दाथ गैला औ।
बे खेबसे नामानो बिनिसोबा फाग्ला दा मैया नायदोंमोन आङो।
अबावहाय नुआ नों?
माबाखौ बेनारखौ?
बिनारखौ? उम बिनारखौबो माबा बोला होआबोब्रा आं दुगैनायसो थांदोंमोन माने। ओरैबायदि नों मानो दानांगौ दोनखादोंमोन ना।
ओमफ्राय जोंनि सिंनिफाय नाङाबा मानो नांगौ दे।
औ। उम।
जोंनिबो सिगनेसार नाङा फाग्ला बेखारजों हा
आंनियावनो मोनथिखादोंलै जेनेबा जों बिदि जानायावहाय जेनेबा टिमनि मोनसे फैसा हाबग्रा रां हाबग्रा दोनथुमग्रा गैयाबा
उम।
बे मोनसे माबाजा हाया होननानै
उम आरो सिगनेसारबो नांलायलायो गावहा
ओरैनो जों थाफाला बायनायसो जाबाय।
उम।
सैमा
उम- उम। उम
माबाय
आयु
मेलला मावबोबाय फागला ओमफ्राय दा सानसे साननै ओंखारै खोनो दायजायो हेलौ। हेल' दोनसै नामा?